मा ओंख्रि जाखो।
माबासोमोन दालि जल पतल
ओमफ्राय
पतलखौ दैजों सङो माहाय सङो।
दालिनि दामा दा खि दालिनि दामा खिजियाव बेसां?
त्रिसथाखा एकस' बिस थाखा केजि एक्सट्रा केजि मोनो माबायाव माइखा रेराव।
ए नोंथाङा दालि नोंथाङा दालिखौ खय केजि बायनानै लाबोखायो खेबसेयैनो। हुम
फाल्लासे
फास केजि ए मोजां मोनो नों ओरैनो।
हा
मा मा दालिखौ जानो मोजां मोनो नोङो?
बुद दालि मुग दालि मुसुर दालि बाबायलै एसे जाबाय थाना।
ए दालि जहलजों लोगोसे मैथा बाथोन ना बाथोन थाफादेरनांगौ नङा होमबा।
बानलु गोथां अरस'नांगौ।
बानलु गोथां आजिखालिनि बानलुफ्रा बाजाराव बायनाया आलौ लानो।
आजिखालि मेडिसिनजोंसो दिहुनजोबोबा।
न'फोराव गायनाय बानलु बोदोनफ्रालाय
बानलु बोर दोन म
उम
गायना जायोब्ला मोजां
बानलु थब सा सुजमुखिया बैफोर जानो मोजां नङा होमबा।
मोनजेाख आं‌ एसेबांमाने बानलुखखौ जायाखै आं मा होनो बानलु सि सार
ओ बानलु थ बानलु सिब्र' ना?
बानलु सिब्र ना मा होनो बिखो जाबाय आं एफा एफाल' जानांगौ आलौथारोना
बानलु सिब्रआ बां द्राय आलौनाय बायदि मोना आङो खिन्थु बानलु थबसेया रासिन आलौवो बायदि मोनो।
ग खस्थ जानि जद
आसलथे बेफोर बानलु फोराव बानलु सिब्रु आरो बानलु थफसा फोराव भिटामिन सि माने हाय थायो। बायदि खोना जा
भिटामिन सि उम
औ भिटामिन सि थायोनो बानलुआव जिखुनु बानलु मत्रयैनो भिटामिन सिया थायो भिटामिन सि या थायो बानलु माथ्रयैनो खिन्थु नै बानलु थफसा आरो बानलु सिब्राव रासिन थायो।
नङ आलदा आलदा भिटामिन थायो
मेनलि भिटामिन सि आ थायो आरो
माने मोनथाम मिटामिना थायो मोनसे बुस्थुआव
थागोन मिनारेल्सफोर थागोन। बानलु आबाद मावनानैबो रां खामायनो हायोथ'।
हायो।
आन उम आन आन नै अखा बोथोरावथ' नों बानलुनि बिराद ख्राइसिस सेना बे समाव नोङो न'आवनो जुदि बानलु बोरदोनफोरखौ उसुङाव गायनानै दोनोब्ला बेफोरखौ खानानै जोङो सामफ्रामबो फाननो हानायनि राहाखौ मोनोआरो। बानलु फुवासेयावनो जुदि जोङो सल्लिस पन्सास थाखा मोनोब्ला होमबा नोङो बेसेबां आवगायो
हा
मेसिनि बानलु
मा समाव फोयो मोनथिगौ नामा?
मे सिंनि बानलुखौथ' फोनाय समा अक्ट'बर हालागैनिफ्रायनो फोनांगौ अक्ट'बर नभेम्बर उम
मेसेंनि बानलु लै
मेसेङाव बानलु आबाद मावनो नागिरदों? बानलु आबा हा?
न'वाव जानो थाखाय नोंथांनाव मैगंखौ बबे बबेया मेसेंनि ओ जोगोनार लाव बा गरसि मा समाव गायोब्ला मोजां जायो?
नैबे समावथ' नोङो दा लाव नोङो गायनो हाबाय बोथोर गिबि आरो जोगोनारफोरखौ नोङो अ खा हाखांनायनि उनाव जेरै आगष्ट सेप्तेम्बरहाला गैनिफ्राय मावनो हाबाय
अखा जोबनायनि सिगां मास मोनसे बा मास मोननै सिगां बेगरखौ गायखायोबा थाब गिबि मोनजाहै
औ आ नों जेसेनो गिबि दिहुननो हायो एसेनो नोंनि प्रडाक्सन जायोब्ला बेखौ फानना नै नोङो रां खामायनो हायो दामि
दाथ' फाननायनि आबाद मावनाय जाया जों जानायनि आन
उम
मावनानै लायो। बा खेबजायो
उम उम आजिखालि नोङो ओरै खौ दिहुनन्नाय मैगंफ्राबो बिराद मेडिसिन जासै ओंखायनो जोङो हायोब्ला न'फोरावनो एसे एनै गायनानै जायोब्ला मोजां आरो। मैगंफोरखौ जों न'नि न'आवनो गायनानै न'खौनो बाजार बायदि खालामनो हायो जों कालि बलबे थाव संख्रि आरो हालदै मस्ला बेफोरखौ दखानाव बायदो बाखि हायजें पियाज
हालदैखौबो बायनाङाब्रा हालदैयाबबो मोनखायो न'आवनो
हालदैयाबो मोनो औ।
आालदैखौथ' बाया जोंहा न'आवनो गायनानै फोराननानै गुन्दै सौहोनानै बेखौनो जायो दोननानै
ओ उम।
ओमफ्राय आरो गायफिननोसैलाय
उम।
बायनानै जाया हालदै
हालदैयाथ' दा गायखांनानै दा मा होनो बिलाइ
बिलाइ माबायना औ बिथ' जाखाबाय
नभेम्बरहालागै जावैसै ओमफ्राय
औ
हाइ-हाइजें आबाद मावनांगौ हाइजेंबो
हाइजें मावोब्लाथ' हाइजेंआ बाजाराव दाम दं हइजें
महनसेयावनो सारि हाजार गाहाम मोन नामा?
हाइजेंखौ जानांगौबो जानाया मोजां।
हाइजेंन जायोब्ला लांसनि प्रब्लेमा मा जायोनो सल्भ जायोनो।
हाइजेंफ्रा हाइजें मस्ला मस्लि बेफोर मा मोनसे मुलिफोर बायदिसो मानसिनि देहानि।
उम
बेे बेफोरखौ जायोबा देहाफ्राबो गरम जायो।
साहाजों फुदुंना लोंनांगौ।
उम जानांगौबो।
जानांगौबो जोङो गोथाङै
थादुन बोरमोना दा
हाइजेंखौ जेब्लानाखि गगा मोनो।
उम
उम गुजुनायनि थाखाय मोजां। दाबायदियाव थादुन मोनजायोना मोनजाया?
हो?
होन
बि गायनाया जाजाबायानो। मोनजाबाय। मान एसे बिसिबां एभेलेबोेल जायाखै दाबो।
थादुन थंग्लं ना मा होनो बेखौ मोनजायो नामा दा।
ओहो आ आबर
आबर थग्लं आबर थग्लं आबराबो मोननै जादनि दं नालाय नै दा। जाजानाय मोनसे ओमफ्राय मेसेंआव जाजानाय मोनसे। दानि थारुना जायोब्ला दै सुसुसो जायो।
माइदि हाबा बिना
उम।
उम।
थारुननि आबाद मावदों नामा नोंथाङा?
जाजायाखै दाबो।